मादों आं
औ
मा ओंख्रि जांखो फंबाय
ओ ओंख्रिखौथ' जाथ'वाखैनो आ थामानि संथ'वाखैनो दसे थानासो संनोसै
मादैयाबा मा ओंख्रि संगोन
औ ओंख्रिखौ अ ओ औ ओंख्रिखौ मैथा मैथा लाबोदों मैथा ओमफ्राय ना लानानै फैदों बेखौनो मैथाजों नाजों संनोसै आरो
आंबो बिराद गोथाव मोनो मैथा ना बालाबो थिखाजोंहाय सोरहाबा सोरहाबा खारै एसे होस्रोनानै
औ साबसिन साबसिन जायो माने औ माने मालाबा बिदिनो खालामो बिदिनो खालामो मानोना बांद्राय माने गोखै जानो हाया ओंखायनो मालाबा मालाबा बांद्राय गोखै जायोब्ला एसे खारै होयो आरो खारदै होनानै गोखैखौ एसे खमायो औ।
आं बिराद गोथाव मोनो बे अन मैथा ना बोलो बोथिया खारै होस्रोनाय माने थाव गैयै ओंख्रिखौ आं बिराद गोथाव मोनो। बेफोर ओंख्रिफ्रा जोंहा बर'फोरनि ओंख्रि जाहैबाय नालाय।
नंगौ। आरो मोजांबो देहानि थाखाय बेखौ जोङो जुदि बिदि जायोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया जोंनाव जेबो जेंना नुजाया देहायाव सावस्रियाव जों बेबायदि जायोब्ला थाव होआलासेनो रुनानै बा खारै एसे होनानै जायोब्ला जों जेबो उदैयाव बा देहायाव जेबो खहा खालामा आरोना। बिनि अनगायै आरो नों नथ नोंथाङा माबाफोर बिदिनो बर'नि ओंख्रि संनो आदब खोन्थानो हागोन नामा संनायनि खान्थि औ। बर'नि ओंख्रि संनायनि खान्थिफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां
औ खोनाबायना दायो?
अ बुंफिननो हागोन?
औ औ बर'नि बर'नि ओंख्रि सङ माने जों बर'फ्रा बांसिन जायखौ जानानै मोजां मोनो बांसिन माने फ्राय बर'फोराल' जायो बै ओंख्रिनि माने माखासे ओंख्रिफोर दङ नालाय नाव बे ओंख्रि खौ मोननैसोनि माने संनायनि आदब खौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जाहाथे नाथाय आंबो मिथियो।
औ हागोन नोंथां। मानो होनबा आइजोफोरानो इसिं न'आव थानानै ओंखाम संग्राया जोंहा बर'फोरनियाव आइजोफ्रानो संखायो नालाय बेनिखायनो आंबो। एसे मिथियो
औ।
एसे माने गोबाङैनो मिथियो होननानै बुंनानै लानो हागोन आङो आंखौनो आं।
नंगौ।
ओंख्रि होनोबा जोंहा गिबियावनो फैयो अनला खारै
औ।
नारजि अमा,
सबाय दाउ, सबाय साम,
औ।
खुसिय जों नोरसि अन्थाइ बा जाब जों मै सो बेदर एन्जर बेदरजों मै अन्थाइ बाजाबजों
औ
बेफोरो जाहैबाय जोंनि गोदोनिफ्राय बर'फोर जाबोनाय ओंखि
औ
औ जादों गोबां खेब मोनो जाबोदों ओमफ्राय आरो दाबो जायो सम सम नारजिखौ जायो दाउ मालाबा दाउजों ओ मालाबा नाजोंबो जायो माबा